औ नोंथां आ नोंथ नालाय नोंथां खबरखौ बुंनो थाङोब्लाथ' मोजाङलै नोंथां ओमफ्राय नोंथांना बोरै खबरफ्रालाय
खबराथ' नाय नोंथां बिराद गाज्रि अबस्थालै दा
हाब गारिसो जानानै दं मा सोलिगासिनो नोंथां नोंनि जिउआव दायो
थाखा फैसानि गैयैनि जाउनावनो बिराद खैफोद जाबायलै नोंथां
आचसा बिदिसो जानानै दं। सेम कन्दिसन नोंथां आंनाबो थाखा फैसानि आं ख जानानै दंथारो एकदम नै टाइम गैयाबाबो टाइम होनानै खनसे रायज्लायगासिनो आं नोंथां। फैसा थाखानि आंखालनि थाखायनो
आस्सा ओमफ्राय जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां?
जानायफ्राथ' जानानै थांबायलै नोंथां औ गैयाबाबो बेदराखायसे एसेसो लानानै जाबाय आङो बेदर आखाय
आस्सा ओमफ्राय बोरै खबरफोरालाय
खबराथ' नोंथां नै जोंनि एखे जानानै दंनाबो एकदम थाखा फैसानि आंखाल जानो दंथारलै नोंथां मोजानो दंथ माथो?
आदसा ओमफ्राय बोथोरालाय बोरै दालाय?
बोथोराथ' नै दासो नोंथां फन हरनाय लोगो लोगो अखा हाबायना। मा होनबावनो आरो
आदसा ओमफफ्राय दायो नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां आं फ्रियानो। माथो खामानि दामानिबो गैयालै नोंथां जेबो? दे नोंथां फोरमायलाय मामोन खोथाया खबरा?
खबराथ' बेनोमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि बार्' आं मोनसे टपिकसो लान फैदोंमोन आर ना नोंथां?
औ जागोन दे जागोन दे नोंथां।
टपिकआ बेनो जे जों सोलोंथाइ लानानै दानि जुगाव माबायदि जौगानो हादों बा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मा आगजुफोरखौ दिहुननो हादों बेफोरनि सायाव नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां नोंथाङाथ' आंनना बिराद गोरा एबा होननो हाथावै आं जिउआवहाय गैयै खोथाखौ सोंहरबाय जायनि नि थाखाय आं दिनै नै बिदि गोदाव सोराव थानो गोनां जादों दा नों ा सोलोंथाइ लायैनि थाखायनो नोंथाङा आं मानो हाया जानो? आं सासे भुगिनांनाय बिनि गेजेरजोंनो भुगिनांनाय सासे सुबुं फोरमायहरनोसै दे आं नोंथां। नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरो ना नोंथां? देनां आं फिसा फिसौ फिसा फिसौफोर खांबा नोंथाङा एसे हेफाजाब मोननायनि?
खोनादों नोंथाङा
औ नोंथां औ।
औ दे होमबा आं जागायनोसै नोंथां। नोंथां जोंङो सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो साफ्रोम सुबुंफ्रानो जिउआव सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ नोंथां मिथिबाय नोंथां? जेरावहाय जोंङो सोलों सोलोंथाय गैया नोंथां बादि जागोन एबा जोंनि जेनेरेसननि जाय सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लायाखै फोर जानो हागौ आरो ना नोंथां जे जेरावहाय जोंङो दायो गोदाव सोराव न'आवनो थानानै हाजिरा खामला मावनानै जोंङो जिउ खुंबोनो गोनां जादों। आरोना नोंथां जेरावहाय जोंङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो जोंङो दिनै बिदि गोदाव सोराव जानायखौ नुनो मोन्दों। जों बांसिन सुबुंफोरखौनो जेरावहाय दानि गथ' गथायफ्राबो सोलोंथाइ लायागारा जों सोलोंथाइ लाया गारा बिरि, सिगारेट, गान्जा, जौ बायदिफोरखौसो लानो नाजादों आरो ना नोंथां। मा होनबावनो नोंथां दानि जेनेरेसननि गथ'फोरखौहाय मबाइल फन बनोसै आरो नोंथां मबाइल फन आरि बायदिसिनाफोराबो फोराबो थ' नोंथां जोंनि थाखाय बिराद मोनसे मोजां सुबिदा लानानैसो फैदों? नाथाय बिनि गाज्रि खामानिखौसो जोंङो मावबाय मावबोगासिनो आरोना नोंथां? जेरै गेम गेलेनाय बायदिसिना टाइम होनाय आल्टु फाल्थु भिडिअफोरावहाय टाइम होनाय बेफोरावसो जोंङो बांसिन टाइमखौहाय ओरैनो लस खालामबोगासिनो आरोना नोंथां। सोलोंथाइ लानानै जोङो मा मा जाहैनो हायो बा मा मा जौगाहैनो हायो होननानै बुंब्लाथ' नों जोङो बुंनो नांगोन जोङो सासे गेदेमा सुबुं जाहैनो हागोन होननानै जोङो गिबि गिबियावनो बुंनो नाजानांगोन आरो ना नोंथां बुंनो हानांगोन नै ओरैबायदिनि फिसाज्लाया ओरैबायदि साख्रि मोनबायनो ओरैबायदिनि फिसाज्लाया ओरैबायदि फैसा मोनोनो ओरैबायदिनि फिसाज्लाया ओरैबायदि जायगायावहाय थांनो मोनबायनो बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो बिमा बिफानि मालायनि बिमा बिफानि खुगानिफ्राय एबा जोंनि जोंनि खुगानिफ्राय जोंनि फिसा फिसौआ बिदि नाम मोनो ना गोन आरो ना आरो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो जाय जायगायावहाय थांनो मोनाखै बै जायगाफ्रावबो जोङो आवग्रिहैनो हायो आरोना नोंथां जे जाय जायगाखौहाय जोङो जोंनि लांदां मे जों नुवा बे जायगाखौहाय जोङो बैबायदि गोजान गोजान जायगायावहाय जोङो सोलोंथाइ लाहैनानै जोङो बेफोर जायगाखौबो नुहैयो। आरो सोलोंथाइ लानानै जों सासे गेदेमा सुबुंङाथ' जाहैखागोनानो नाथाय नोङो जिउआव सासे साकसेसफुल एबा साकसेस मानसि एबा सुबुं जाहैनो हागोन आरो ना नोंथां। जाय जाय जाय सोलोंथाइखौ लाब्ला जोङो सासे गियाननि गियानि मानसि जायखौहाय जोङो गुबुन फरायसाफोरखौहाय जोङो सासे फरायसाया गुबुन फरायसाफोरखौ जोङो गियान होनो हानाय सुबुं जाहैयो जाहैनो हायो आरोना नोंथां सोलोंथाइ जायखौ जाय जाय सुबुंआ सासे उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ ला
अबङा ओरैबायदि सासे साक्सेसफुल जाहैखागोन जाय फरायसाया गावनि फरायनाय लाइफआवहाय जों लाइफआवहाय बिमा बिफानि कर्स एबा गावनि नाजाथाबनायाव सासे साक्सेसफुल फरायसा जायो। बैसो बैफोरबायदि सुबुंआसो जोंनि बे बुहुमावहाय नाम मोनो आरोना नोंथां सोलोंथाइ लानानै जोङो सासे अफिसार एबा इनाय इनाय अना गारिखौ फोजोबस्रांनाय आरो बायदि बायदि बायदि बायदि बि थिङावहाय हेफाजाब होनो हायो जेरावहाय जोंनिनो जोंनि बे ओनसोलावनो जा जाफुबाय थानाय जेरै जोंनि खौरां बिजों खौरां बिजोंजोंहाय जोङो बायदिसिना रादाबफोरखौ खोनायो नाथ थाय जोंनि बेबायदि ओनसोलफोरावहाय गामि मिथिंफोरावहाय गेदेर-गेदेर जायगानि गिदिर-गिदिर सुबुंफोरखौहाय जोङो लेंहरनानै बिसिोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो ला सोलोंनो नांगोन। बैसोर गियान होनायखौ जोङो लानो नांगोन बिसोरो जि फोरोंलांदों बेफोरखौहाय जोङो गोसोआव लाख खिनो नांगोन आरो नोंथाङाबो मिथिखागौ सोलोंथाइ गैयाबा सासे। जाम्बा सुबुं एबा जोंबायदि सुबुं जाहैयो जेरै नों आरो आं बेफोरबायदि जायो आरोना नोंथां होमबा नोंथाङाथ'। बेफोरनि बागै फंनैसोबाबो मिथि थिगौ जानो हागौ आंनिसिम नोंथांनिफ्राय फंनैसोबाबो फोरमायहरफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नों
दे नोंथां होमबा फोरमायहरनाय
औ नोंथां जोंहा बिद दिनो मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजों दानि जुगाव जोङो मा मा मोननो हाखो होनोब्ला आं बेखौ बेनि सायाव एसे फोरमायनोसै आरो ना नोंथां जोङो बिब्दिनो औ जोङो बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां मा होनो गारि- मथर बा उरां जाहाज बा बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो। मा होनबावो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां फ्राय मा होनो हान्था मेलानि राहाफोराबो जोबोर मा होनो ओ
गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव माने गोबां गोरलै जानानै फैदों आरोना। आरो जोङो मा होनबावो बिदिनो हान ओ मा होनो दानि जुगावहाय जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लानो मा होनो जेरावबो थांनो हाया बा जेरावबो बिदिनो मा होनो ओ खामानिफोर मावनो हाया। जोङो बिदिनो फरायनाय गैयाब्ला जोंनाव जे डिग्रिफोर गैयाब्ला बा जोंनाव बिद दिनो गियान गैयाब्ला जोंहा बिदिनो गोबां जेंना जेंसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। जेरै फार्स्टावनो होनो जों फारस होनोब्ला जोङो जेरै बबेबाफोर गोजान लामा हान्थिनोब्ला मा होनो मा होनो ओ सोलोंथाइनि गोनांथिनिनो जायो। बा जोंहा बिदिनो मा होनो लिरनाय फरायनायफोर नांगौ जायो मानोना जोंहा बिदिनो बबेबाफोर हादोराव थांनोब्ला बैफोर हादोरफोरनि जे नेमखान्थिफोर बा बै फोर हां ओ लिरनायफोरनि हांखोफोर बेफोरखौ जोङो सिनायनो थाखाय मा होनो सोलोंथाइया गोनांथार मानोना जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लानो मा होनो जाम्बा जाम्बि जानानै थानांगौ गोनां जायो मानोना जोंहा बबेबाफोर बबेबाफोर फिसानो खामानियावब्लाबो सहि होनांगौब्ला जों बिदिनो माबाफोर खामानियाव माबाफोर ओ मा होनो बबेबाफोराव साइन होनांगौब्ला जोङो बेफोरावहाय होनो रोङाब्ला जोंनि खामानिफोरा आद्रा सद्रा जायो बा जों सोलोंथाइ लानानै जोङो बोरै जौगासारनो हायो होनोब्ला जोङो जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिर गिदिर जाजासिम जोङो मा होनो सोलोंथाइखौ लानांगौ उन्दैनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ लाबाय थायोब्लासो जोंहा मा होनो बिदिनो गिदिर गिदिर खामानिफोर जेरै ओ डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि जाहैनो हागोन आरो जोङो बेफोरबायदि जाहैनो हायोबा जोंहा समाज नि गेजेराव सासे मा होनो मुंदांखा सासे सुबुंबो जानो हागौ मानोना बिदि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बिदिनो बयजोंबो सि नायजानाय जागोन बा बिदिनो बयजोंबो मिथिजानाय जागोन सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो नंगोना नङा नोंथां?
औ नंगौं नंगौ नोंथां नों
औ बे जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो सोलोंथायया दानि जुगाव बिदिनो गोबां गोनांथार जानानै फैदों। मा होनबावो जोङो सोलोंथाइ गैयै सुबुंखौ जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला बिदिनो मा होनो हाजिरा मावनानै गावनि जिउखौ खुंलांनायखौ जोंङो नुनो मोनो बा बिदिनो जामबि जानानै जोङो बिगोमानिफोराव माबाफोर साइन नांगौबा जोङो बिदिनो माबाफोर फराय फरायनांगौ जायोब्ला बैफोरखौ जोङो रोङाब्ला मा होनो जोंनि खामानिफोरा आद्रा सद्रा जागोन बा जोङो बिदिनो जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोर खस्थ' जागोन आरो ना नोंथां जायनि थाखाय जोङो दानि हाय सोलोंथारखौ लानांगौ जायो। मानोना जोङो गोदो गोदाय बिदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोनामोन जायनि थाखाय बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय जोङो दानि जुगावहाय नायनो थाङोब्ला सोलोंथाइखौ जों लायाब्ला बिदिनो गोबां गोहोमफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। औ। आरो जोङो सोलोंथाइजों मा मा आगजुफोर दिरहुनन्नाय जाखो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायसै दानि आं नोंथांनो
औ जागोन दे नोंथां।
औ जोंहा हान्था मेलानि हान्था मेला जा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा बिदिनो मा होनो गारि मथरफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों दिरहुनबाय बा जोंहा बिदिनो मा होनो अख्रांफोराव थांनोब्लाबो जोंहा बिदिनो मा होनो उरां जाहास फोर बानायबाय अख्रांफोरजों बिरनाय जे बुस्थुफोर बेफोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मा होनो जोंहा बिदिनो लामा सामाफोराबो बिदिनो मा होनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मानोना जोंहा सोलोंथाइयानो गैयामोनब्ला गैयामोन
औ नोंथां औ।
बोजिनो हायामोन बा उरां जाथिफोरखौबो जोङो बारनो हायामोन। मा होनो जोंहा बिदिनो गारि मथरफोरखौबो जोङो बान्नो हायामोन बा बिदिनो गोबां आइजें आयलाफोर जेरै होनो थांबाव्ला मा होनो गिदिर गिदिर न'फोर बेफोरखौबो जोङो नुनो हायामोन मानो होनोब्ला जोंहा सोलोंथाइयानो गैयाब्ला जोङो बे बेफोराव माबायदि बेसेबां जौखानांगौ बा बैफोराव माबायदि बेसिबां माबा नांगौ बा बेफोराव बेसेबां स्मिट नांगौ बा बेसेबां लहा नांगौ जोङो बैफोरफोरखौनो मिथियामोनब्ला जोङो मा होनो जोङो बोरै बिदिखौ मावनो हागौमोन बेनि जाह ओंखायनो जोङो सोलोंथाइबो लानांगौ।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा दानि जुगावथ' सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया होनजायो आर ना नोंथां। मानोना सोलोंथाइयानो दानि जुगावबो बयनिफ्राय देरसिन मोनसे जानानै फैदों आरो अह आदसा नोंथां जोङो बिदि सोलोंथाइनि माबाखौहाय जोङो खुगानि जोङो जों नि रावजोंनो फोरमायनो हायाबा जोङो बेफोरखौ बुङोब्ला गोबाव सम नांगौ जायो नगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
अह अब्ला नोंथां जोंना टाइमाबबो जानानै फैबाय दा नोंथाङा दसे सम सावरायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ जागोन जागोन नोंथां औ औ। औ जागोनदे।